खोनादों
औ। नोंथां एसे सम दसे सम रायज्लायजागोन नामा औ औ खोनादों। औ नोंथांजों एसे सम रायज्लायजागोन औ होनब्ला जों बे समाव बे बुहुमनि खौरांजों एसे सावरायनि जे बुहुमाव मा मा फोर मोननो थाङो माबायदि बुहुमा बेफोरखौ जों दसे सम सावरायजागोन होननानै बुंनो थाङोब्लाथ' जों मोनथियो जे औ बुहुम होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथियो जे जे जों बुमखौ नुनो मोनो जे जों भुल होननानै जों मिथिनो मोनो जे बे गुलनि सिङावनो गोबां रोखोमनि। मुवा बेसाद जिब जुनार बायदि जों नुनो मोननाय जायो जेरै जिब जुनार मानसि मानसि दुमसि गोबां न'फोरखौ जों नुनो मोनो जेरै आ बिफां लाइफां बायदिसिनाफोरखौ
औ
नुनो मोनो
उम।
दैमा दै समायना रायना दाउसिन दाउला आरो बिदिनो लैथो लैथोमा फोरखौ जों ननो मोनदों बे लैथो लैथोमाफोराव
उम।
गोबां रोखोमनि
अ औ।
उम
औ आ दे खोनादों खोनादों ना?
थायो
औ नोंथां।
औ।
खोनादों ना?
औ बुहुम बुहुम होनबाथ' बुहुमावथ' गोबां रोखोमनि हारिफोर थायो जेनेबा मानसिफोर थायो जेनेबा नङा होमबा गुबुन गुबुन रोखोमनि खोनादों ना? हेलौ। खोनादों ना? औ।
हेल'
खोनादों ना नोंथां नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा ङा नोंथाङा खोनादोंना?
हेलौ
अ खोनादों खोनादों ना?
औ खोनादों औ नोंथां
हेल'
औ खोनादों।
अ बुहुमनि सायाव होनदोंमोनना जोङो खोनादोंना!
खोनादों औ खोनादों।
खोनादों ना?
खोनादों औ नोंथां
ओ बिनि सायाव माने होनबाथ' बुहुमाथ' जोबोद समायना नङा होनोमबा
नंगौ नंगौ
बुहुमाथ' गोबां रोखोमनि सुबुंफोर थायो नङा।
औ आ नंगौ।
खोनादों ना?
खोनादों खोनादों।
हेल'।
खोनादों औ।
खोनादोंना
औ खोनादों।
अ माने आंनाव नांथा नांथि नाथां नांथि खोनाबाय थादों थै नांथां थिसोनो ओ बनोबाथ' गोबां गोबां मानसिफोर थायो बुहुमाव गोबां रोखोमनि थायो। बेखौथ' होनजोबनो हाला जेनेबा
औ।
दाउसिन दाउला जिब जुनार दैमा दैसा बुुमआवनो सबबो थायो जेनेबा नङा।
औ
माने जोंथुम थ' गासैखौबो जेनेबा गासैबो इयावनो थाजोबो जोंथ'
औ बेनि औ
जोंथ' जोंनि जायगायावल' जोंनिखिनि जायाखौ होन बाय बुंनोसै नामा जेरै माने एसेमावबो आयदा गैया जेनेबा। जेनेबा हाज जो हाला बिफां लाइफां जिब जुनार दैमा दैसा बेफोरखौनो बाहाय बोरै
औ
नोंसोरनिखै नोंसोरनावथ' बिदिबायदि ओ दैमा दैसा गिदिर दैमाफोर दोङो नामा नोंसोरनिखि?
दङ बिदिनो दोङो
ओरैनोथ' नाफोर थानांगोआनोना दैमायावथ' दैयावथ' ना थाखायो जेन
औ औ
ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां औ औ खोनादों।
दैमायाथ' जेरै ना थायो बायदिसिना बिना माबा माबि थायो साम' या माबि ओरै बुंखव जोबनो हाया जेरै
औ औ औ अब्लाबो ओरैज
ओ ओमफाय
नोंथाङा जे नुदों औ जे नुदों माने बुहुमावथ' गोबां जेनेबा मानसिफोरा बानायना लानाय न' बेफोरबायदि जोङो बेयावनो मिथिजायो बुहुमनि सबनि साय गियनि चेन होनोब्ला जों मानसिखौनो मिथियो नंगौना नोंथां?
उम उम
औ बेनिखायनो जों जे मानसिया बानायना लादों गाव गावनि साननाय हनायफोरजोंनो गियान जानानै जे नंफोरखौ बानायदों आरो बिबायदिनो जोंनि थाबायनो थाखाय लामाफोरखौ जोंनो जों बायनानै लादों आरो बेजोंनो लोगोसेनो गोबां बेबायदिनो इलेक्ट्रिसिटि कारेन्टफोरखौ जोंनो जोंनो हो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनो लाइफ जों मोनदों जाहाथे बे सानखौ जों मोनदों जे बुहुमाव जोंनो गोबां होदों गावैनि हिसाबैनो जे गोबां बुस्थु बथुफोरखौ होदों नाथाय जि नांगौआादि नाबारिखौ जों होजोबदों खिन्थु जे मानसिया बेखौनो लायालासिनो आरोबाव नांगौबावबावगाव जनानै दङाव
जेनेबा जों बुहुमाव जोंनो दोङो माने जोंनो जेनेबा जोंनो बुहुमाव दङ जेनेबा जोंनो बुहुमखौ समायना ब खालामदो नहाबा
औ
बयाबो खालामदो ओरै नङा होमबा जोंनो जिखिनि नांगौ बानायना लादो। गारि मटरनिफ्राय न' बांनिफ्राय जेनेबा गासैखौबो ओमफफ्राय बुमखौ जोंनो मानसि सुबुं माहारियानोबो गुबुंले बानायफिनदों जेरै गारि मटर बांनायजोंबो बुहुमा गुबुंले जायो जेरै ओ इन्डास्ट्रि ओरै आरो बायदिसिना जेनेबा इथा बेथा इथा सावनाय जेनेबा बेफोरलु फुुंखुनायनि जाहोनावबो जेनेबा बुहुमा जोबोद गोहोम खोलैयो आरोना बारहावानिफ्राय अक्सिजेननि ओमफ्राय बेफोरनि थाखायनो बुहुमा बाहाय गुबुंले जानायखौ बांसिन नुसिना आरोना दानि जुगाव ओ बेफोरखो
बुहुम माहारिखौ औ औ औ
बिफां गायनांगौ गायनानै लानांगौ दानि जुगावथ जेनेबा बिफां लाइफांखौथ' मानसिफोरानो बांसिन माने